हेल'
ओं
मा खालामदों?
दं ओरैनो नोंलाय।
ए आंबो ओरैनो दङ उन्दुनानै
ए मा ओंख्रि जाया
माबासोमोन ओंख्रिया आलु भाजि ओमफ्राय दालिमोन।
नों सालाय?
जोंना माबा लाफा खारैसो।
मा लाफा खारै? दाबो लाफा मोनोना?
ओं माने न'आव फोनायमोना।
एह।
औ।
एह बिदिब्ला मोनसे टपिक लानानै लायलायनोसैना होमबा?
दे होमबा। ओं।
टपिक लानो? मा ट
मेसें बोथोरनि सोमोन्दै लानोसै दां।
अह जायो जे बिदिबाबो।
औ।
नोंथांमोननिथिं होनबा दायो अह दायोथ' नङा मेसें बोथोराव मा मा आबाद मोननाय जायो?
जोंनिथिं मेसें बो थोराव बेसर फोनाय जायो। सबाय आ
औ औ।
नोंसिनिदिंलाय?
जोंनिथिंबो बिदिनो मेसें बोथोराव थास'फोर मोनो। हाइजें, थास', हालदि इदिनो सिबिं, सबाय, बेसरफोर खौबो मोनो जोंनिथिंबो ओमफाय इदिनो माखासे मैगं फोरबो मोननाय जायो आरो। इदिनो लाइ, लाफा, मुलाफोर बायदिसिना बेफोरनो आरो।
दाथ' दैलां बोथोर जाबायना?
औ दैलां बोथोर जाबाय दा। मेसेंनि बायदि दायो औ माइखौलाय गायबाय गायनायालाय गायगासिनो आरो। गायखाङाखै नोंसिनिथिंलाय माइ गायोना गाया?
माइ गायबाय जोंनाबो माइथ' गा बारा गाया
एह मा मा खेथि मावनाय जायो नोंथां मोननिथिं होमबा?
हा? जोंनिथिं दायो बानलु गायो बानलु गायो। बानलु खख्लिं आइ थास'बो
आरो?
आरो हेल'।
मा? औ खोनादों बुं
नों-नों-नोंथांमोना होमबा बेखिनिफोरखौल' मोननाय जायो आरो ना मेसें बोथोराव। हेलौ खोनादों ना नोंथां?
हेलो हेल' खोनादों?